हेलौ।
औ नोंथां।
औ खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां। ओ दायो आङो नआवनो दङ।
जाखांबाय नामा?
औ जाखांबाय मोनानि।
मा ओंख्रिजों जाखो?
ओम बहल बिनिफाय नासोमोन। नोंथाङाबो मोनानि जाखांबाय ना?
जानायाथ जाखांबायमोन।
अ मा ओंख्रि जानाय?
आंनाबो नाजों मैथानि गोजासो।
अह
आं नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय आं माखासे सोंथि सोंहरनो नागिरदोंमोन।
औ औ सोंजागोन नोंथां।
बर आइजोफोरा मा जिब जुनार फिसिनानै रांखान्थियाव जौगानो हायो आं एसे फोरमायहरनो हागोन नामा?
ओ बुंफिननो हागोन नामा नोंथां।
बर आइजोफ्रा मा मा जिब जुनारफोरखौ फिसिनानै रांखावरियाव जौगानो हायो आंनो फोरमायहरनो हागोन नामा बोरै।
औ नोंथां हागोन जोंनि ओ बर आइजोफोरा होनोब्ला ओ नआवनो फिसिनाय ओ‌ जेरै अमा दाउ हांसो बोरमा मोसौ बेफोरखौबो लानानै बर आइजो फोरा फिसिनानै नखर सालायनायखौ आरो रां आरजिनायखौ जोङो नुनो मोनो नोंथां।
आंनो खोन्थाहरनो हागोन ना नामा? ओ अमाखौ बोरै फिसियो आरो बेसेबां दानाव माने रांखौ बेसेबां आरजिनो हायो मोननो हायो।
औ थारैनो नोंथां ओह जोङो अमाखौ होनोब्ला जोङो फासआवनो अमाखौ नआव अमा मासेबो गैयाब्ला जोङो हाथाय बाजारनिफाय बायना लाबोनांगौ जायो बा गामिफोराव जुदि बिदि ओ फिसा ओजाय खोनायो। ओ आरो जोङो हाथाय बाजारनिफ्राय बायालासिनो जुदि लकेलनि अमा मोनोबा बांसिन मोजां मानो होनोबा लकेलनि अमाया आदार जाखायो बा ओ बेफोरबायदिनो एसे मोजांसिन जायो हाथाय बाजाराव फाननायफोरा एसे ओ बिजि बा बेफोरबायदिनो मेडिसिन होनानै ओ देरनाय बेफोरबायदि होयो बिनिखायनो जों नआव लाबोब्ला आदार जाया बेफोरबायदि जायो जायो आरो नोंथां। बिनिखायनो जोङो उमह ना अमा बायोब्ला गामिनिफ्राय लकेल अमाखौ बायनांगौ आरो ओह बिनिफ्राय जोङो नआव लाबोनानै अमाखौ एसे गोरलै समाव जोथोन लानांगोन ओ जुदि एसे गोजां बोथोराव लायोब्ला जोङो दै गुदुं आदारफोरखौ गुदुं गुदुं होनानै जोङो बेखौ एसे जोथोन लाहोनानै जाहोनांगौ जायो। बेनिफाय जोङो होनोबा ओ माइरंफोर ओ माइरंफोरखौ एसे ओंखाम ओंखाम गुरै खालामना होनानै ओंखाम गेफे संना होनांगौ जायो गोरलै समाव मानो होनोबा इसोरो गोरलै समावहाय। बारा आदार ओ‌ जि जोंङो थासफोर होयो देरबा बिफोरबायदिखौ गोरलैयाव होजाया आरो ओ ओंखाम गुरै संना होनानै गेफे संना होनानै गुन्दै एसे होनानै बेफोरबायदिनो ओ फिसा समावहाय जोङो बेफोर बेफोरबायदिनो जोथोन लानानै जाहोयो जेब्ला जोंनि अमाया मास मोननै मोनथाम जागोन अब्ला जोङो थास बा अफ्रि बेफोरखौ जोङो होनो हायो आरो।
अमाखौ बेसेबां दानसो फिसिनानै जोङो फाननो हायो?
ओ ओरैनो होनोबा बोसोरसेसोआव हाहैयो आरो खायफा खायफा अमाया एसे थाबैनो देरो नङा होमबा नोंथां आदार मोजां मोजां जानायनि खोथासो बेयो। ओ जुदि आदार मोजां जायोबा बियो सात मास आत मासफोरावबो फानहैनो हानाय जायो आरो।
अमाखौ स्नि दाइन दाइन दान ओ‌ फिसिनायनि उनाव जोङो बेखौ फानोबा बेसेबांसो रां मोननो हायो
ओ दाइन बोसोर ओ बा दस मासबा ओ बेफोरबायदिनो बिस हाजार बा टुइनतिन्थ्रि बेफोरबायदि थावजेेन मोनहैयो आरो नोंथां
औ नंगौ नंगौ
ओ बेफोरबायदिनो जोंनि बर आइजोफोरा मानो होनोबा ओ खायफा खायफा बेफोरबायदिनो बिजनेस मावो बा साख्रि मावो जों नआव थानाय आइजोफोरा बेफोरखौ मावनानैबो जोङो रां आरजिनो हायो आरो नोंथां
औ आरो आंनो ओ दिनैनि बागै
औ हागोन नोंथां ओ जोङो दाउखौबो बेफोरबायदिनो ओ खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों खोनादों
ओ जोङो दाउखौबो बेफोरबायदिनो न'आवहाय जुदि दाउ जोलै गैयाब्ला जोङो बेलेगनिफायबाबो फिसा मासे बायना लाबोनानै जों बेखौनो जोलै थिखोनो हायो ओ जेरै जोङो दाउखौ होनोब्ला जोङो बेफोरबायदिनो दाउजो आरो दावला मानै बायनानै जोलै थिखोनांगोन बिनि उनावहाय जे ओ दाउआ एसे मोजां देरनो थाखाय बेखौ थाब थाब आदार होनांगोन जों आदार होआ बा बे आदार होआबाथ' बे दाउआ देरा नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ
औ बिनिखायनो जोङो आद आदारखौ एसे मोजाङैनो होथारनांगोन बिनि उनावहाय जोङो ओ दाउआ मास मोनसेबा बेफोरबायदिनो बिनो मास मोनसेनि अबेबा अबेबा दाउआ मास मोनसेनिसो बारा लायो दावदै दैनो थाखाय
औ
बिनि उनावहाय ओ दाउ औ खोनादों नोंथां
जोङो दाउनिफ्राय माने दाउदै आरो बेदरखौ फानोबा बेसेबांसो रां आरजिनो हायो
ओ दाउनिफ्रायथ' जोङो बांसिनानो होनोबा दाथ' दाउनि दामा गोबाङानो थांदों ओ जोङो गथायै फानोबा ओ केजि दा फासस' थांदों ओमफाय जोङो दाउ खौ गोदानानै फानोबा एसे बांसिन नामाथाय आङो गोदानानै फानफेरनायखौ नुवाखै जोंनि जोंहा फानफेराखै मानो होनोबा जोंहा बेफोरबायदिनो गथायैसो हरखायो आरो दाउजोंबो गोबां इनकाम खालामनो हायो आरो जों मासे दाउआनो मानो होनोब्ला जोङो ओ बिसथा बा फनद्रथा गाहाम जोंनो फिसा होयो बे फिसाखौनो जोङो फेदेरनानै गोबां रां आरजिनो हायो आरो
नोंथाङा आंनो जोबोद मोजां बुजाय हरबाय नोंथाङा आंनाव माबा मोनसे सोंथि सोंनो लुबैदोंबा सोंनो हागोन
औ ओ नोंथाङा नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि बिजनेस मावनायखौ नुनो मोनो नामा
जोंनिथिंबो गोबाङानो ओ ना फिसियो जोंनिथिं
औ
नाखौ फिसिनो थाखाय ओ गिदिर फुख्रिनि गोनांथि जाया दानि जुगाव गोबां ओ बिगा बिगा हायाव ओ हाखर खालामनानै फिसियोबा जोंहा हानिसो ओ खहा जायो ओ मानो होनोबा नाखौ देरनो एफाग्राब समबो नाङा आरो एफाग्राब गुवार जायगाबो नाङा जोङो ओ बिगा बिगा हा खर खालामनानै जोङो बे बिगासे हायाव नाखौ फख्रि बुंजासे दोननोबो हाखाया बेखायनो जोङो ओ एसे थौले ओ फुख्रियावनो जोङो दैखौ ओ दोनथुमनानै जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि नाखौ फिसिनो हायो ओ जेरै जोंहा मागुर दं सिंगि दं ओ सान्दा ना दं मानोना बे बेफोर नाया ओ‌ जोबोद गोख्रैयै ओ देरो ओ आदारखौबो ओ होनो हायो जों बिसोरनो बारा खस्थ'बो जाया ना फिसिनायाव खिन्थु ओ ना फिसिनायाव गोबां ओ मुलाम्फा दं मानो होनोबा दानि जुगाव ओ ना मानसिफोरा बांसिनानो ओ नाखौसो जायो गोबाङानो ओ नाखौ जायो आरो गोबाङानो ओ नाखौ बारा फिसिनो रोङा ओंखायनो बेनि थाखायनो जोंनि ओनसोलाव बांसिनै ओ ना फिसिनाय हाबाफारिखौ बांसिन मावनो लादों ओ सुबुं माहारिफ्रा ओ ना खामायनानै गोबाङै रां आरजि फिनो हादों जोंनि ओनसोलथिं आरो ना ओ नोंथांमोननिथिंबो ना फियो नामा
औ नोंथां नाखौबो जोंनि ओनसोलावबो बांसिनानो फिनायखौ नुनो मोनो
औ
मानो होनोबा खायफा खायफा मानसिया ओ बेदरफोर जानो हाया बिनि थाखायनो नाखौ जायो बिनिखायनो जोंनि ओनसोलाव नाखौबो बिजनेस मावनायखौ नुनो मोनो आरो
नोंथांजों रायज्लनानै गोबां सोलोंनांगौ खोथाफोर मिथिबाय दे होमबालाय दिनैनि थाखाय एसेयावनो दोन्थ'सै
औ थारैनो नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय
औ।